हेल' नोंथां खोनादोंना औ खोनागासिनो औ।
औ।
अह नोंथाङा थल गेलेनायनि सोमोन्दै मिथियोना एसेबाबो? औ ओ नोंथां नोंथांखौहाय आङो ओह खमलायनायनि सोमोन्दै एसे से फोरमायना होनो खावलायबाय आ आरो ना दायो।
खमलायनाय होनोबा आं गेलेनो मोनफेरा खै नाथाय आं नुनो मोनदों
उम
जेरै एसे बेयाव गाननाय जोमनायखौ बुंनोसै आङो जों आव एसे एसे गोजौ गिदिर गिदिर बा बोलो गोनां मानसिफ्रा बा सोरबा जाय जेने जाय गोसो बिसोरनि गेलेनो हायो नाथाय मानसि जोंनि गिलिरथाय बा गोजौ हाइटफोरखौ नायनानै बेखौ गेलेहोनाय जायो समान समानजों बेबायदि नङा औ एसे औ बिदिनो नंगौ आरो गिलिरथायखौबो मानसिनि मोदोम गिदिर बा मोदोम फिसा बे फोरखौ नायनानैबो बिदि गेलेहोनाय जायो। औ जेरै ओ बेयाव गाननाय जिफोराथ' गामसाखौनो गाननाय नुयो जोङो गामसा गाननानै सोरबा गस्लाबो खुनानैबो लांथियैबो गेलेयो आरो बांसिनखौ लान थिकखौनो गेलेनाय नुदों गस्ला खुनानै। औ। ओ गामसा गानगोन गामसाखौ औ। खेबना लायो। गोराहै आरो जान्जियावहा जि खायोबा आर'नाइ खायो। आरो खर'वावबो आर'नाइ खायो बेबादि खमलायनाय जायो आरो। फ्राय बिनि नेमखान्थिया आं नुनाय बादियाबा ओरैबादि अह। सिगाङावहा गिबियाव बेखौ सानैजों ह-ह-हमलायगोन आखाइजों आखाइ होनानै। हमनानै जाय ग्रोनो हायो हायावहा औ जाय खोलैग्रोनो हायो बियो बांसिन नम्बर मोनगोन आरो। फ्राय उनाव आरो आरोबाव सि खारलायनानै आरो खमलायगोन आरो बेयावबो जाय खोलैनो हायो यावहा अबानिया नम्बर मोनो बेबायदिनो गेलेनाय जायो बेखौ। आरो जायनिया बांसिन नम्बर जायो जोबथायाव बेनो देरहानाय देरहायो होननानै बिथांखौल' फोसावनाय जायो आरो।
अह बांसिन हायाव गोग्लै जेनबाय?
औ बांसिन हायाव जाय गेलेयो गोलैयो बियो जेनो। सम थायो बेहाय। मोनसे समावहा बांसिन हायाव गोलैयो जाय खोख्लैनो हायो। बे देरहागोन बे समनि गेजेराव मोनसे सम हमना ला जि मिनिटनि सम होयो बा बा मिनिट नि सम होयो बे जि मिनिटनि समावहा जाय बांसिन सासे गावनि ओ अपजिसनखौ बांसिन खोलैनो हागोन बेनो देरहायो।
औ आंथ' ओरैनो नुनायाव थ' अबेबा अबेबा बिदि खमलायनायखौहाय हाब्रुआवबो नुदों आरो
हाब्रु खमलायनाया बेफोरो ओरैनो माबासो इयो। ओ। ओ जों ससियेल मिडिया नुलाबायनाय दोरोङारियाव नङा बियो। आं मोनथिदों दोरोङारियाव नङा ओरैनो नंगौ फोथाराव फोथाराव होयो बा बिदिनो फोथारावनो गेलेयो दोरोङारिया नोंथाङा फोरमायनाया बियो ओरैनो जोंनि टेलिभिजनफ्राव टिभिफ्राव नुनानै डाब्लिउ डाब्लिउ इ जे होनो बेफोरखौ नुनानै हाब्रुआव हमलायनायसो बियो ओरैनो बेखौ ससियेल मिडियाआवहा ओरैनो भाइरेल जादों होनाय बेफोरसो
उम औ औ
आरो मा मा गेलेनाय दं? दोरोङारि बर'फोरना नोंथाङा आरो
आरो मा खेला गेलेखो?
दोरोङारि खेला होमबा आं बेफोरखौनो मोनथियो गेलेनाया जों दा नैबे बाथा गेलेनाय आरो आरो मोनसे गेलेनाय दंमोन जोंनि ओनसोलाव नोंथांमोना मिथिना मोनथियाखै पे टु पेटु होनना बुङो जोंङ पे टु
बेखौथ आं मिथिया
पेटु होनना बुङो। ओ बिखौ जों जोंनावदि सेन्देल थायो। जि दोरोंआरि गेलेनाय नंगौना नङा आं बिखौ मिथिया। थेवब्लाबो आं एसे फोरमायना होनोसै बे जों बल थायो आ माबानि आ खागसफोरनि बा लेखा बिलाइनि नङाबा प्लास्टिकनि जिखुनु जों माबा खायो बेहाय ओ बलखौ बिराद गोरा खायो आरो दिरुंजों खानानै ओमफ्राय सेन्देल थायोना जोंनाव बे सेन्देलखौ हास' हास' होय जों गुल गुल गुल खामनानै दुलुर दुलुर खामनानै बिख खौ जाबो।
औ अ बेखौ जोङो बिदि होनो खुहा होनो जोंनाथिं खुहा औ खुहा खेला।
खहा खेला।
औ बेखौ जोंहो जों औ
खाव थायो। सिखाव माने? सा ओमफ्राय बाखिखिनिया आलदाफ्रा खारो आरो खुबै जानाङा बेजों जाय खुबै जायो बिखुङाव बिनो सिखाव जायो आरो ना। ओमफाय बिखौ हमथानो थां फाय गावस फ्रा आखाइायावहा सेन्देलखौ लायो। ओमफ्राय सासेखौ खुबै दोंबा सासेया थांनानै बे सेन्देल दुलुर दुलु सेन्देल हानायखौ जाबनांगौ। जाबनानै जाय जाब ना हायो खुबै जायालाबासिनो बे सिखावजों खुबै जायालाबानो जाय सिगांग्रो जाबनो हायो। बिदिनो पेटटु होनना बुंनांगौ आरो। होमबा पेटटु होनना बुंबा देरहाबाय बेबायदि उम आरो
सेन्देलथ नङा जोंना थिं बाथाम जाबो बाथाम
औ बाथाम जाबो नंगौ नंगौ औ नंगौ आरो मोनसे उम नंगौ
ओ आखाइनि ओरैहाय सिगां बिजौआवहाय नांबा जोंना थैया माने हान्थुनि गाहायाव नाङो बा थैबाय माने
नंगौ नंगौ नंगौ आं बेखौ बाव ओ बे खोथाखौ आं बुंनो बावदों नोंथां नंङा नंमारगौ औ उम गोजौआवहा नांबा
ओ
औ गाहायनिखोसो आ खाय हान्थुनि गाहायावसो नंगौ औ नंमा थैया
उम
आरो बिदिनो एखोमालायनाय गेलेनाय दं
उम
औ नोंथांमोनहाबो गेलेयोमोन खोमा एखोमालायनाय औ सासे सिखाव सिखाव माने सासे खो नायगिरनांगौ बाखि औ था खोमानाय थाखोमानाय नंगौ औ थाखोमानाय गेलेनाय होनना बुङो सासेया नाय नागिरनांगौ आरो आरो मा नसिफ्रा गथ'फ्रा जाय माखासे माखासे थाखोमायो माखासे थाखोमायो। बेखौ नायगिरनांगौ ओमफ्राय जायखौ नुदों बेनि नाम खौ गाबज्रिनांगौ
औ आरो जोंनाथ जोंनाथिंथ ओरैनो गाबज्रिबा जानाय नङा नोंनो जाफि फिनगोनसो बिदिसो जोंना जों गाबज्रिनानै बिनि खर'आव दांनानै दाफा होननांगौ जोंनाजों होनबासो बेयो बागोन मा होनो बे जा माबायो माने बै थाखोमाग्राया जुदि बेखौ दाफा होननो हायोबा माबाबाय मा होनो ओम बेनो जा फिनबाय जुदि बेयो नागिरग्राया बेखौ बानायोबा ओद थाखोमाग्राखौ ओ खर'आव दैेयोबा होमबा बे जाबाय आरो ना जायानो नुग्रोदों बेनो उनावहाय
नंगौ नंगौ औ नंगौ जाय नुग्रो जादों औ नुजाग्रोयो बिनो बिनो नायगिरफिन नांगोन उनाव
औ नायगि गिरनांगौ सोलायो आरोना
औ नंगौ खोथाया नांगौ
दिनना दैयाव ना
औ आमोल दिमोल गेलेनाय ओं दैयावबो जों गेलेदोंमोन गोदो उन्दैयावहा। आं बेखौ बावदोंमोन दा गोसोआव फैबाय।
बिराद गेलोमोन बाप रे
ओरै थ'ब्ल'नानै
औ बिराद मोजां मोन ना ओरैनोथ' उन्दैफ्राथ बिराद उन्दै उन्दैयाव गथ'आव सिगांहाय बिदि दैयाव गेलेनो बिराद
नोंगौ बे आसिजों दैखौ थुबहै गावोमोन ना नोंथांमोनाबो औ। जाय बे दैखौ गावनानै मोजां गाबहोनो हायो बियो सिखाव जागोन बे नायगिर नांला आरो। जाय गाबहोनो हाया बे नागिर नांसिगोन दांनांसिगोन होसो होसो दांनांगौ। ओमफ्राय थुब्लनानै ओइ जाय खारनांग
ओम एसे जों बिदि गावोमोन खोमा जोंना जों खिन्थु सानोमोन आरो ना, आमोल दिमोल खेरामोन होननानै सानो इदि गान दङमोन ना। आमोल दिमोल खेरामोल दाउसााखाथि नाखाथि खुंगुरजाथि दुम नो, जायनावनोस खुंगुरजाथि दुम होनहै है बिनो जाबाय।
एसे लासै बुंफिनलाय बे बुंनायखौ।
मा?
खेबसे फोरमायबावलाय एसे लासैहै।
बेखो आतसा आमोल दिमोल केेरामोल ओमफ्रायहायो दाउ साखाथि नाखाथि खुंगुर जाथि
खुंगुर जाथि बुंफिनलाय मो गासैखौबो बुंजोब।
बियो आमोल दिमोल बियो जा बेयो जाहैबाय आमोल दिमोल खेरामोल दाउसाखथि नाखाथि खुंगुर जाथि दुम।
दुम औ दुम होनबा मानेया जाय दुम गाबोनो हा बियो नायगिरनांसिगोन हो जासिगोन आरोना
उम्म
मोजां आरो बेबायदिनो मा मा खेला दं बावो आरो? नोंथांमोनना गेले नाय
बेखौथ मिथिला आंथ बारा गे गेलेनाय जायना
औ औ दानि दानि आथिखालावथ जों नुनो मोनला बेफोरबायाददि खेलाखौ गेलेनाय नंगौ नङा दा नै दा बेबो गथफोरनाव मबाइल हगारना होयो न'नि बाहेराव ओंखारनानै गेलेनाय नुनो मोनला जोंथ गोदो उन्दैयावहा जों फरायसालिनिफ्राय फैनायनि उनावनो जों बेफोरखौ गेलेयोमोन दानिया खम नुनो मोनोसै आरो गेलेनाय। उनदै फोरखौ गेलेनायानो गैला आंनि मथे बा नुलानो
दानिथ बिदि गेलेला दाथ सुइमिं फुल माबा माबि निउस थांसै ना
बेथ' सोहोराव थाग्रा गथ'फ्रालसो सुइमिं पुलाव थाङो जोंनाथ गामियाव सुइमिं पुल गैया। बांसिनानो जोंना गामिनिया। मबाइलावसो थाबाय थायो।
बांसिनानो माने औ दाबोथ' उम।
मबाइल गेम। बेबायदि नंङा होमबा। नंगौ औ नोंथांनि बे बुंनाय। बे आं मोजां मोनदों आमोल दिमोल खेरामोल औ बावबाय आं आरोबा।
आदसा उनावहाय सावरायनोसै दिनै जाथबाय।
सावरायनानै बर'नि दोरोङारि खेलाफोरनि सोमोन्दै सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय। आं। बेफोर खोथाफोरखौबो बांद्राय मोनथियामोन। दा नोंथांनि खुगानिफ्राय। निफ्राय मोनथिना मोनबाय। मोननैसो खोथा गोजोननाय थाबाय नोंथां। औ।